हेलौ हेलौ अ खोनादोंना? औ खोनादों खोनादों
औ
मा खालामगासिनो दं दा नोंथाङा?
दं नोंथां दा जों मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों?
ओ जोङो सावरायगोन दायो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायनि माखासे मोनदांथि। अके खोनादोंना आं मबाइल साइलेड खालामनो
औ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
दा ओ नोंथाङा न'नि अनगायै बबे बबे जायगायाव बेबायदि ओ बेरायहैफेरखो ओरैनो?
आङोथ' बिदि जेरावबो जेनेबा जोंनि ओ स्टेटनि बाहेराव दावबाय हैफेराखै। ओरैनो जोंनि जेनेबा खाथि खालानि ओ पि कनिक स्पटफोराव ओ आरो ओ तेजपुर फोराव बेरायहैफेरदों।
औ औ औ
दा बिदिनो ओ तेजपुरखौ जोंनि ओ गोदोनि राजा ओ नारखो बेनि नेरसोन जायखौ नरकासुर होनो बेनि नेरसोन हिसाबै मिथिनाय मोनो। बेनि जारिमिन थानायखौ
नायनो थाङो आरो माने जेनेबा
औ
औ औ थिगानो दा औ औ औ दाव बायनाया मोनसे मानसिनि बा मोनसे ओ जिउनि मोनसे माने सेपटार होननानै साननाय जायो आरो। नोङो जेसेबांखिनि जोंङो माने जेसेबांखिनि गुबुन-गुबुन जायगायाव बेरायगोन एसेबांखि एसेबांनो जोंङो गुबुन-गुबुन आयदानि सायावहाय जोंङो सोलोंनो हायो आरो। बेनिखायनो मानसिनि जिउआवहाय मा जायो बेरायनाया ओरै बायदि इमपरटेन्ट माने इमपरटेन्ट होननानै मोनसे साननानै लानाय जायो आरो। दा नोंथाङा दा न'नि अनगायै बा नोंनि स्टेटनि अनगायै नों जेरावबो थाङाखै दा अब्ला नोंथाङा दा मा होनदों ओ गुबुन गुबुने जायगाफोरनि बागैहाय गुबुन गुबुन थासारिनि बागैहाय नोंथाङा बारा मिथिया आरो। होनबा न' औ औ औ औ दा नोंथाङा माबायदि जायगायाव बेरायनो बांसिन मोजां मोनो जेनेबा
आं थ बिदिनो जेनेबा निजोम जायगा हाजो ओ हाला बिफां लाइफांजों बुंफ नाय ओ बेबायदि ओ जेराव जेबो एयारपलस जेराव जेबो जेनेबा साउन्द ओनि जेबो दावराव गैया बेफोरबायदि जागायाव ओ थांनानै अ बेरायनो लु बोयो
औ जायगाया बेरायनाय जायगाया जेब्लायबो पिसफुल जानांगौ ना
औ गोजोननायखौ नागिरोना मानसिया जिउआव अरायबो
नंगौ नंगौ नंगौ थिगानो दा आंबो बेखौनो मोजां मोनो जेब्लायबो आंङो हिल एरियाखौ मोजां मोनो पिसफुल नेचारेलखौ मो जां मोनो आरो। औ नोंथाङा ओरैनो ओ जोंनि स्टेटआवहाय जोंनि ओ मा मा जायगायावहाय बेबायदि बेरायखौ मोनो जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ जोंनाथ बेबायदिनो ओ बाक्सा डिस्ट्रिकावहाय ओ जेरै सुकि पिकनिक स्पट आरो दारागाव ओ बेफोराव आरो ओ बेबायदिनो ओ दहाय आं होननाय बायदि तेजपुराव बेफोराव ओ बेरायहै फेरबाय बिनि अनगा आङो दासिमहालागै जोंनि जेनेबा ओ आसामनि ओ बायहरायाव बेरायहैफेराखै नाथाय गोसो दं बेराय बेरायहैनो दावबायहैनो
औ औ औ नोंथाङा दिल्लीयाव थांफेराखै नामा?
थांफेराखै नोंथां नोंथाङा थांफेरदोंबा नों नोंथाङा ओ बेफोर जायगायाव थांनानै माबादि जेनेबा ओ एक्सपिरियेन्स मोनबोगौ बेखौ फोरमायनो हागोन
थिगानो दं ओ आं नोंथांनो फोरमायनो थाखाय आङो हाजासे नाजागोन ओ आङो दिल्लीयाव ओ दासिम आङो खेनबा जाबाय आङो दिल्लीयाव थांनाया औ माखासे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन आरो माखासे बेरायनो थाखाय थांदोंमोन आरो दा दिल्लीयाव आंङो फार्स्टआवनो आङो बेरायदों आङो रेड फर्ट जायखौ होनो लाल किल्ला होननाय जायो। आ बेनि उनाव बेवहाय आङो थांदों लटास टेम्पोलाव थांदों बेनि उनाव बेहाय आं थांदों आ इण्डिया गेटाव थांदों बेजों लोगोसे पार्लियामेन्टाव थांदों बेजों लोगोसे ओ ओ माबायाव थांदों ओ जायखौ जाय इण्डियानि मस्ट मानदों ओ बिउटिफुल होननानै बिउटिफुल न' होननानै आ गनायनाय जायो जेरैहाय आ जाहोन जाहोना नुनानै गालांनाय ताज महल बेवहायबो आङो थांनानै बाव इयाव थांनानै नायनानै फैबाय आरो दा जोङो दा बेवहाय थांनायजों लोगोसे जोङो मा सोलोंनो हायो जे सासे मानसिया बा सासे मानसिया गावनि अननायनि थाखाय बेसेबां गिदिर न' लुनो हायो दा फोखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो जेरैहाय आ बेफोरो न' आ ओरैबायदि फुराना ओरैबायदि गोदोनि जारिमिनजों जाय जारिमिनखौ जोङो फरायबाबो फरायबाबो जोङो मोनदांसोहरनो हायै दा बेफोरखौ जोङो आ मोनथिनो हायो आरो दा रेड कर्डआबो ओरैबायदि मोनसे न' जाय न'खौ दानि मानसिफ्रा मा होनदों साननानै लु साननानै साननानै लुफुंनो हायै बे न' गोदोहाय मा होनदों जोङो बेफोरनि बागैहाय सोलोंनो हायो जे गोदो बैबायदि माखासे मा दंमोन माने माखासे आ मानसिफ्रा माखासे खौसे दंमोन। आ माखासे माने अनलायनाया बारामोन दा बेफोरनि थाखाय गोदो पलिटिकेल गैयामोन बेफोरनि थाखाय माने बेखौ न'खौनो लुनो हादों। दायो मा जाखो गावजों गाव गावजों गाव नालाय ना मोन्दों इंखायनो मा होन्दों आ हाजार खि तेकनिकेल तेकनिकेलि जाबो जोङो बेबायदि मानदों गिदिर गिदिर न'फोर लुफुंनो हायाखै आरो दासिम दा बेफोरखौ जोङो ओ बेरायनानै जोङो माखासे नलेजफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो। दा नोंथाङा तेजपुराव थांदों होनदों दा तेजपुर अग्निगरआव हाय नोंथाङा मा मा नुबोनाय नों दा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा आं तेजपुराव थांफेराखै ओ तेजपुरनि टाउनाव थांबाय खिन्थु आं अगनिगुरावहाय थांफेराखै आरोना
औ नोंथां बेबायदिनो अग्निगरा अग्निगरावहाय जोङो मोनसे जारिमिनाव दङ बे जाय उषा देबि आरो अनिरुद्धनि बिसोरनि गोसोथोलायनायनि नेरसोनखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेराव बे आरो जाय चित्र लेखा होननानै बु बुङो जायखौ औ बेयो ओ बेबायदिनो बे ओम अग्दिगरावहाय बिसोरनि गोसोथोलायनायनि नेरसोनजों लोगोसे नुनायाव नुनानै नेरसोनखौ नुनानै आरो बिसोरनि जोङो जारिमिनखौबो ओ मोथिनो मोनबोदों जेराव बे मोनसे बे अनि अ अग्निगरा मोनसे माने जोंनि ओ जारिमिनारि जायगा होननानै जोङो जारिमिनारि नेरसोननि मोनसे ओ जायगा बा थिलि होननानै जोङो मिथिनो मोनबोदों जेरावहाय बेबायदिनो चित्रलेखा आरो अनिरुत्रनि जेनेबा बिदि गोजाम माबाफोर दङ नेरसोनथि दङ बिस बिसोरनि आरो बेबायदिनो जोङो चित्र लेखा पार्कखौबो जोङो नुबोदों लोगोसेयैनो बेवहाय ओ चित्रलेखानि चित्रलेखाया मा पा मादिहाय जेनेबा ओ सावगारि आखिनो रोंगौमोन जेनेबा जायखौ उषा देबिया गावनो ओ गावनि गोसोथोलाय गोसो नाय अनिरुधखौ सिमाङाव नुनानै बे चित्र लेखाखौ सिगाङाव चित्र लेखानि सिगाङाव बुङोमोन आरो बेबायदिनो बेयो चित्र लेखाया बे ओ उसा देबिनि बुंनाय लेखा अनिरुघनि सावगारिखौ आखिदोंमोन बेफोरबायदि बाथ्रा थ्राखौ जोङो मोनथिनो मोनबोदों बे जायगायाव थांनानै बे अग्निगरावहाय थांनानै आरो बेयाव ओ गोबां टेम्पोलफोरबो जों नुबोदों बेयो‌ औ बेबायदिनो जोङो ओ हिस्टरिकेल जागा
आ आं खोन्थानाय नोंथाङा खोन्थाबाय आं जोबोद ओ गोजोननाय मोनदों आरो माखासे मिथिनाबो मोनदों। बेनि अनगायै नोंथाङा जोंनि नैबे बर' जाय गायावहाय जायगानिया जोंनि हाजो सेर सेर नोंथाङा ओ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय थानाय भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव फैफेरबाय नामा नोंथाङा?
आङो दासिमहालागै थांफेराखै नोंथां नाथाय खोनायो मानसिफोर बुंनायफोरखौ।
बैरबकुन्द एरियाया ओरैबायदि मोनसे पिसफुल एरिया। जाय एरियायावहाय जाय जाय या मोनथाम स्टेटजों नांजाबनानै मोनसे माने निजोम मोनसे जायगा आरो। जाय स्टेटआ भुटान आरो अरुणाचल आरो आसाम सिमाजों नांजाबनानै मोनसे मोनदों बेवहाय मोनसे ओ दा। पिसफुल मोनसे जायगा सोमजिदों आरो जाय जायगायावहाय ओरैबायदि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिकनि गुबुन गुबुन स्टेटनि मानसिफोर बेरायफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
बेनि अनगायै नोंथाङा आरो ओ बेरायनायखौ लानानै नोंथाङा आरो ओ बेरायनो लुगैगोनना लुगैया इयुन फिउचारावहाय।
लुुबैयो नोंथां मानोना जोङो जेसेनो जेनेबा दावबायगोन। अ एसे। आखाइयाव एसे ओ एनै फैसा थाखा जमायनानैबाबो जेसेनो जों दावबायोन एसेनो जों माने दावबायनायजों लोगोसे ओ जेनेबा गोसो गोजोननायखौथ'। बेनो आरो। गोबां बेबायदिनो नलेज जेनेबा गियान बुथुमनानैबो लानो। हायो जेरै जारिमिनारि। बाथ्रा मोनथिनो मोनो। आरो बेबायदिनो। माबादिहाय ओ मानसिया गोदो रायजो खुंबोदोंमोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो। गोबां ओ जेनेबा गियान मोननो हायो दावबायनायजों आरो। गोसोनि गोसोखौबो। जोङो सान्थि मोनो बेनिखायनो दावबायनाया जोंनि मानसिनि जिउआव मोनसे गोनां बाहागो होननानै आं सानो। जेराव जों मानसिया थायसे जायगायावनो। थाबाय थायोब्लाबो। जों अबे बारहावायाव अबे मा सोलिदों जों जेबो मोनथिनानै मोना। बिनिखायनो जों गावनि थानाय जायगानिफ्राय एसे दोरदनानैबाबो जोंनि बाहेरायाव थानाय बा जोंनि रायजो ओनसोलाव थानाय जायगाफोरावबो जों एसे दावबायनाया गाहाम। जाहाथे जोंनि गोसोफोरा सान्थि जायो आरो जोङो मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोनो जों दावबायनायजों लोगोसे बेबायदिनो जोङो गोबां जेनेबा गोसोनि गोजोननायफोरबो लानो हायो।
नंगौ नंगौ जोबोद मोजां। नोंथाङा मोजाङानो मोजां बेरायनायाे मानसिनि दा ओ बेखिनियाव नोंथांनिफ्राय माखासे बेरायनायनि सोमोन्दै मिथिना मोननानै ओं जोबोद गोजोनाय मोनबाय आरो बेजों लोगोसे ओ उन समावहाय नोंथांजों लोगो मोनोब्ला गुवारै सावरायलायगोन होननानै आं आसा खालामनो थाबाय।